हेलौ औ खोनादों नोंथां?
औ खोनादों। ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दायो?
ओ ओरैनो दङ दंनायालाय। नोंथाङालाय?
औ आंबो ओरैनो दङ नै ओ ओ मोनास मोनानि ओ बार जागासिनो दङ ओ नोंथां ओ जों ओ बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सोमोन दै सावरायलायनो सान माने ओ बर'फ्रा मा मा मैगं जायो
फोरनि सोमोन्दै
औ जागोन नोंथां ओ नोंथाङा दे इसे फोरमायनानै होगोरदो।
औ बर'फोरनि जानाय लों दोरोङारि जानाय लोंनाय होननानै बुङोबा बर'फ्राथ' मोनसे ट्राइबेल हारि नालाय माने बर'फोरनि जानाय लोंनायानो एसे आलादा रोखोमनि जायो आरो नङा होमबा? दा गुबुन-गुबुन जायगाफोरावथ' बर'फोरनि माखा से जानाय लोंनायफोरखौ नुयोब्ला माने ओ गिलाय लाङो आरो माने बेेलेग से स्टेटनि मानसिफ्रा माने जोंखौ बुहुत बुस्थुफोरखौ जायो साम' जायो खांख्राय जायो इ माबा माबा-माबि जायो होननानै बुंलायलाङो आरो माने बेलेग स्टेटनि मानसिफ्रा माने। दा जोंनिया मा होनो ओ अनला ओंख्रै अनला ओंख्रैयाबो बर'निनो मोनसे ओंख्रै। जाय अनला ओं ख्रैया आथिखालाव माने गुबुन हारिफोरजोंबो माने अनसायजानायखौ नुनो मोननाय जासै आरो ना। ओ जोङो हटेलफोरावथ' बर'नि मोनसे हटेल होननानै बुङोब्ला अनला ओंख्रिया थाथारो नङा होमबा? दा ओ जोङो नुनो मोनोमोन माने सिगाङाव ओ गुबुन जाथि फोरा माने अनला ओंख्रिखौथ' माने संनोनो रोंखाय खोमा दा सिमबो रोंखाया खोमा ना? दा हटेल फोराव माने अनला ओं ख्रैखौ बहुत जानायखौ नुनो मोनदों आरो थिक बेबायदिनो नारजि ओंख्रि नारजि खो नारजि ओंख्रिखौबोथ' बेलेग जाथिफोरा माने संनोनो रोङा खोमा। दा बर'फोरा माने जि गोथाव-गोथाव सङो माने हटेलफोराव जोङो नारजि ओंख्रि अनला ओंख्रि माने बेफोरखौ थिग जासोनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो गुबुन जाथिफोरखौबो। माने बर'फोरनि बे ओ एसे माने ओ आलादा रोखोमनि जि जानाय बेबायदि जानायफोर खौ माने गुबुन हारिनि मानसिफ्रा दा माने ओ अनसायदों आरो अनसायदों आरो। माने दा जोंनि ओ जोंथ' सिगांनिफ्रायनो अमा बे दरखौ जाबोयो नङा होमबा अमाखौ जोङो साफ्रोमबो न'खर न'खरानो फ्राय अमाखौ फिसियो आरो मासे मानैयाथ' थाखायो थिग बे जों लोगोसेनो माने कमारसियेल भाबैबो जों अमाखौ फिसिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरोना अमा बेदर जाय अमाखौ माने ओ जोङो जेब्ला जोनोम जायाखैमोन बै टाइम आव माने ओ मा जायोमोन माने गुबुन जाथिफोरा माने अमा फिसिनायखौ जोबोद गाज्रि साननानै लायोमोन आरो नङा हो मबा दा मुगैयोमोन बर'फोरखौ अमा फिसिग्रा होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो बिसोरो एकदमबारे सै-सै खालामोमोन आरो ओमफ्राय आथिखालाव मा जाखो अमाया माने आसामनिनो मोनसे ओ-ओ मा होनो आसामनि मोनसे ओ-ओ औ आसाम जानाय माने आसामनि मोनसे बेदर होननानैसो माने ओ कुइजन होननानैसो बुंजाबाय आरो माने आसामजों माने गनायथि जाबाय अमा बेदरा माने दा बेखौ बर'आनो जाग्रोदोंमोन थिग बेबायदिनो जोंना साम' ओं ख्रि होननानै बुङोबा साम'-साम'खौथ' जोङो दैमायाव मोनो नङा होमबा। दा साम'आ गोबां रोखोमनि थायो दा साम' गोलाव साम' गुसुं साम' गुसुं होननानै बुङोबा बे साम' गुसुंफ्रा मालाबा मालाबा जोंनो फुख्रिफोराव नुनो मोननाय जायो आरो माने ना बे साम'खौ
ओ जामब' जाय दंङो आरो बिदिनो साम' लादायबो दङ नो माने साम' लादाया एसे गिदिर-गिदिर आरो माने बे थुमफ्रुआनो बिनियाबो महरा ओमफ्राय थिग बेबायदिनो बिनिया ओ गिदिर जाहैयो ओमफ्राय जोङो बांसिनै मा साम'खौ जायो। माने साम' गोलाव जों जायखौ दैमायाव जोङो दांग्रोमनानै मोनो आरो बे खौ माने दैमानिफ्राय लाना फैनाय बे साम' गोलावखौ बांसिनै जोङो माने ओ ओ जानाय जायो आरो साम'खौ माने जोङो खलथायैनो माने बिनि बिसङैनो संनानै जानाय जायो साम' गोलावखौ ओमफाय साम' गुसुखौथ' जोङो बांसिनानो माबा खालाम मो माने बिनि मोदोमखौ एरख'यो नङा होमबा? मोदोमखौ एरख'नानै माने ओ जोङो बे साम' गुसुंखो जानाय जायो आरो माने जोगोनारफोरजों गोथाव जाहैयो बेखौ जानो ओमफ्राय बै जि साम' माबा मा होनो साम' गोलाव बेखौ लाना फैनानै दैमानिफ्राय लाना फैनानै आथिखालावथ' माने ओ जोङो बर'फ्राबो माने ओ फ्राय बांसिनानो माने ओ मिथिंगानिफ्राय माने बोखांनानै जानो बाग्रा जालांबाय माने ओ माखासे मानसि फोरा‌ माने दैमानिफ्राय लानानै फैयो ओमफ्राय बेखौ फानफैयो आरो ना।
औ।
बाजारफ्राव फानो दा बेखौनो जोङो माखासे मानसिफ्रा बाय नानै लाबोयो बा बिदिनो सोरबा सोरबा दैमायावबो डाइरेक्टलि नागिरहैनानै लानानै फैयो।
औ।
दा ओ बेफोरखौ दाननानै दाननानै मोजाङै बिनि मा होनो ओ मा होनो हाब्रुआव थायोना बिसोरो मैलाफोर माने सुस्र'नानै माने बेखौ ओ सबाय सबाइजों संनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नङा होमबा सबाइजों संनानै माने बिराद गोथावबो मोनो मा बोरै बोरै होनानै ओ बर' आइजोफ्रा संङोथाय आं बांद्राय ओ रोंलाय लाङा माने जानायाव आङो एक्सपार्ट आरो माने
अह।
जानो बा रों गौ माने बेवहायबा मा मा होनानै ओंख्रिया गोथाव जाहैयो साम'आबो गोथावखा। दा बे साम' ओंख्रिखौबो जोङो हटेल बर'नि जे हटेलफोरावबो होनायखौ नुनो मोनसै आरो माने
औ।
ओ बर'नि हटेलाव होनायफोरखौ माने गुबुन जाथिफ्राबो बेलेगफ्राबो जायो। जानाया माने ओ खनसे बर'फोरा जिबायदि दोरोङारि जाग्रा आदारफोर दंङ'ना बेफोरखौ माने गुबुन हा रिनि मानसिफ्रा खनसे मोन दावबाथाय माने एकदम जाबाय थानो लुुबैयो आरो माने बेखायनो मा इयो ओ सोरबा सासे से मानसिया बर'नि हटेलाव हाबफैथाराखै बा बर'नि हटेलाव खनसे हाबबा बेयो माने बै ह' हटेला हाबबाय थानो लुगैहैग्रा जाहैयो आरो नङा होमबा? दा जोङो गुवाहाटिफोर गुवाहाटिफोर बायदियाव माने बर'नि मोनसे हटेल दङ बे ओ
ओ मा हटेल होनो बाजै हटेल ना? गोबां बाजै हटेल दंसै जेनेबा गुवाहाटियावबो माने ओ सांसारियाव मोनस बाजै हटेल गिदिर दङ'मोन बे बाजै हटेलाव बेसेबां मा ने ओ माने गुवाहाटियाव थांग्रा मानसिफ्रा बे बेयाव लाखि लाखि ओंखाम जायोमोन माने होख'लायनोसो हाया आरो माने दा ओ‌ दा बर'फोरनि बे जा दोरोङारि जाग्रा माने ओ ओंख्रिफोरानो बिराद गोथाव गोथाव खा नालाय। ना दा अनला संनाय नोंसोरथ' अनला संनो गोरोंखा एक्सपार्टखा नङा होमबा? अनला संनांगोमोन। अनलाखौ नायनानै मोनथियो आरो माने अनला संनायाव माने सिगाङावनो अनलाखौ माने अन गुन्दै बानायना लागोरो खोमा ना?
औ।
औ ओ सिगाङावथ' जोंनियाव मा होनो उम ग्रिन्दार गैयामोन नालाय औ औ दे फोरमायनो
ओ अनला संनो थाखाय ओ गिबियावनो माइरंनि बेब'स्था खालामनाय जायो आरोना। ओ बेयो जायखिजाया माइरंफोरानो जायो ओमफायो बेखौ गिबियावनो संनो थाखाय ओ माइरंखौ दैयाव सोमनानै लाग्रोनाय जायो ओमफाय गुरै खालामनानै लानाय जायो आरो ओमफाय बिनिफ्राय बेखौ दसे सम स सोमनानै बेखौ एसे गुरै जाहोबाथाय ओमफाय बेखौ माने उवालाव देनाय जायो ओमफाय गोदोनि दिनावथ' ओ गोदोनि दिनाव बांसिनानो माने उवालजों देनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव औ आथिखालाव
ओंखारबाय ना।
औ ग्राइन्डार ओंखारबाय जिहेथु बयबो माने खस्थ'खौ बायो। खस्थ' मावनायखौ ओमफाय बिनिखायनो माने जेसे हायो इसेबांनो गोरलै जानाय खामानिफोरखौ मावनो मोजां मानो आरो ओमफाय बेबायदिनो ग्रेनेडजों आथिख खालाव माबानानै उनग्लिनानै लानाय जायो ओमफाय बेनिफ्राय बेखौ उन ग्लिखांनानै ओ सारायाव माने जेनेबा दोफसियाव संनो थाखाय लाहार फाहार खालामनो ओ बेयाव दै फुदुंनाय जायो ओमफाययो दैखौ फुदुंनानै बेयाव जायखि जाया मैगं मस्लाफोर होनाय जायो आरो ओमफायो मा होनो बेयाव आरो खारैबो होनाय जायो ओमफायो बेखौ ओ जेनेबा बे दैया ग्लब ग्लब गोदौबा ओमफाय ओमफाय माने अनलाखौ फ्रि फ्रि सारनानै होनाय जायो ओमफायो फारसेथिं फ्रि फ्रि बे गुन्दैखौ सारनानै फारसेथिं आखाइखौ माने सोमावबाय थानांगौ जायो आरो। ओमाय माने बेखौ सोमावबाय थानायनि गेजेरजोंसो माने ओ माने एर ग्लिबाय थानायनि गेजेरजोंसो माने बै मा जिहेथु अना लादुरा जाया। बिनि थाखाय बेखौ एरग्लिनानै माने गुन्दैफोरखौ मोजाङै गेब्लेहोनाय ओमफाय बेबायदिनो संनाय जायो ओमफायो जेनेबा फोराव ओ बेदरफोर जेनेबा दाउ फोर होयोबा बे दाउखौ साफा खालामनानै बुथारनानै ओमफाय बेबायदिनो मोजां एवनानै एक्स्रा एवग्रोननाय जायो आरो ओमफाय बे खौ एवखांनानै बे गोदाव गोदौबाय थानाय ओंख्रियाव होनाय जायो ओमफायो बेबायदिनो दसे सम बे उम दाउ मोनसान्दि गोदौ होबाय थानानै संनाय जायो आरो ओमफाय बेबायदिनो अन ला ओंख्रिया मोनो आरो ओमफाय बेफोराव माखासे ओ बर'नि मस्लाफोर बाहायनाय जायो जेरै गंगार दुन्दियाफोर ओमफायो बेबायदिनो दुन्दियाफोर होनाय जायो आरो ओमफाय नाथाय आथिखालावथ' गोबां माने ओ बाजार गला फोराव मोननाय मस्लाफोर पेकेटनि मस्लाफोर बाहायनाय जायो ओ जायफोरखौ आथिखालाव बांसिन आबाद मावनाय जाला नालाय बर'फोरनि न'खरावबो बेनि खायनो माने बाजारनि मसफोरखौ बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो अनला ओंख्रि
औ माने दा नोंथांनिफ्राय अनला ओंख्रिखौ माबोरै संनाय जायो बिनि सोमोन्दै एसे मोनथिबाय माने ओ अनला ओंख्रियाबो माने बर'निनो मोनसे बिराद माने फेभरिट खाजा जाय अनला ओंख्रिखौ माबा मोनजायोबा माने गोबां मानसिफोरानो माने गन्थं गोदलायनाय जायो होननानै बुङोमोन ना माने गन्थंजों माने गुंग्राय खनायखौनो आनन्दास मोनलाया आरो माने मोनबा मोनजायो ओ दा ओ अनलायाबो ओ संनायनि माखासे बहुद टेकनिक दङ' माने ओ संनो रोङाबा माने बेयो अन अना माने लाद्रा जानमोना एकदमबारे माने ओ माल फवा बायदिसो जाहैजोबगोन आरो बियो माने संनो रोङाबाथाय दा बिनि थाखायनो माने ओ अनला संनायाबो मोनसे स्किल दङ' माने संनायनिबो मोनसे स्किल दङ' संनो रोङाबाथाय जाहैया जाब्बा जुब्बा माने संला बायनानै जाया आरो बेफोरो ओ बेफोरो जाबाय जोंनि बर'निनो माखासे दोरोङारि जाग्रा लोंग्राफोर ओ माखासे बर'फोरनि दोरोङारि जाग्रा लोंग्रा फोरा जि आइ टेकबो मोनबाय खोमा नङा होमबा?
उम आरो जोंनिया मा दङ' लोंग्रा होननानै बुङोबाथ' माने बर'फ्रा जौ जौ बाहायो नङामोन होनबा दा जौ बिदैफोर माइब्रानि माइब्रानि जौ बेफोरखौ बर'फ्रा बाहायोमोन ओ नों नोंथां जों दिनैनि जि बर'नि दोरोङारि ओ दोरोङारि जाग्रा लोंग्रानि सायाव सावरायनाय बेखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।
औ नोंथांनिसिम जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय दे।
औ नोंथांनिसिमबो औ जागोन दे।